ओ खोनाबायना आं बुंनायखौ? फैबाय माने औ। आयदै माथो मेङोलै।
मेङो दाउसो गाब्लाबाय थादों।
उम आं माबा सोनायदोंमोनलै हा अबाव।
बि अनना दं नामा
नाया दंथ' एकदमबारे मैया जों सि मोनायाव ओंखारबाय दा सेन सानो थांबाय दाना थाङै थाङै थांबाय जोंहालाय सानाव नुखाबाय आरो ना बै ओरैनो आलिसो होदों इयो ओरैजाय होथेनो दोनबाय होननानै दाना थांबाय मोनायाव। मालाय सेना दंखायो लाना थांखालायबाय जों हाग्रा बोसाबनानै दा सेन साना दंखायो जों बोरै साबावगोन दाना बोखारनोबो हाया मालायनिसो बोरै माबानो जोंखौ सो हमखागोन। साननानै जों माबायासै बोखारासै। ओमफाय बिदिनो आरो साननानै बानायासै नोगोद आरो लेंबावबाय सासे मोनायाव नो अखहादों नालाय थ' बुथारोसै होनना बुंबावबाय ओमफ्राय ओइ नांथ'ला लेवार दावखा होनना बुंबाय आं।
ओद लिया- लिरदोंमोनलै बद लिरदोंमोन
ओम ओम माथो अनला ओंख्रियाव आगान थाया होननाय खोथा बुंदोंलै बिखौ खोनादोंमोन आं मानसिफ्रा होनला बायोमोन जेनेबा मानसिया गाब माबालायनो आथिंजों आफाथालानि दाख थायालायनो
मा आफाथाला जेबो दाग थायााब्रा अनला ओंख्रियावलाय
जेनेबा बोरै गानाय लोगो- लोगो बियो माने ओरै जाफैफिनजोबो
ओ जाखांफैफिनजोबौ रा ओं
बे गावनि माबा म महरखौ लाफिनो आरो ना? जेरै लुदों बिदिनो थाफिनो आरो ना
ओ बेै नैबे औ नंगौ नैबे माबानि फिल्डनि जोलुर गेलेग्रा माबाय बेयाव फोथाराव माबा बे दंफाङाव माबा गन दोनांगौमोनलै जोंहा जोलुरा दरै दायरै नांफैनो नागिर ना
ए एसे हिभिया जानांगौलै बुस्थुआ बियो खुनथियाया जेनेबा बदि फिसा -फिसा जानाङा खावसे -खावसे -खावसेबो जाबावनााङा गथासो नांगौ दा गथा मोनब्रै जाबाय दा ओमफ्राय ओरै फानफ्लेदो ओरै फानफ्लेबोदो बे माबाखौ सिफलिखौ सैनानै ओइ फानफ्रि बोनानै आराम खादो।
गथा मोनब्रैबा जानाय नोङा गथाया मोनबासो नांगोन मोनबा सयथासो नांगोन बिदि गल बानायनोबा।
ओ बांद्राय गिदिरथ' नाङाना जोंनो एसे बे माबा सेफ माबा थाब नांथाबफोर बल नांथानायनि थाखायल'।
औ नांथानाय ओम ओम दा जेनबा बलजोंबो बलजोंबो बोरमा बोरमा मोसौनिफ्रायबो बारग'नो थाखाय
होमब्ला एसे गिदिर बानायनांगोन।
औ एसे गिदिर खालामनांगोन ब्रा हां मोननांगोना बेबो।
उम गिदिरयाथ' जाखागोन जेनेबा हाङाथ' मोनखायो ओरैनो गुदुं जाखायो नालाय औवानि बानायबा।
ओम थेवबाबो हां मोनाबा थै-थैगोन ना बे हां मोनाबा।
ओम ओम ओम। फा गरम जायाखै नोंसिनिथिं आयौ जोंनिथिं गरम‌।
गरम ब्रा गरमालाय बै नैबे गय बिफांखौबो सननांगौमोनलाय गय बिफांनि सेर सेरनि हाग्राखौ।
सननांगौमोनथ' आरो।
ओम।
ओ जायखिजाया र' नैबे खामानि जोबबग्रोथोंसै। सननोसै ओमफ्राय नैबे हाखौथ' फेननांगौमोन ना दोननायखौ दाबो फेननो मोनाखै। बिसिरखौ लानानै हा।
बे सानदुं दुङाबा फेनजायालै बे सान्दुं दुंनांगौ मोज्जां बे रानजुब्बासो नङाबा बेयो ओरैनो गोदोफिनजोबगोन।
उ माबा बेबो मोनसे बे बे बुस्थुआ क्लासावस' जाजोबनांगोन ना
औ स्राव स्राव जाजोब्बासो बेयाव ओरै नैबेयाव लामाल' मावख'से ओम लामाल' खामनांगोन नै बेयो ओरै थपा थपा गारनाया।
बै लामायाव बिफां गायनायाबो दा थैबायसो नामा ब्रा माथो अखाजोंसो बोरैबा बोरैबिखौबो
थैयाखैबा माथो थैबाय गनखौनो होआ गावस्रा दल' थाबाय थायो।
उम। ज' ज' होलायाबा जायालै हारसिं हारसिं माबा जायो लेंनायाव मावनो नागिरा।
उम। माथो खालामनो।
बायोना जै जाखांबाथाय थाबखोनो सिखारा आं लिंबाबो फैया।
है नोंसोरना जाया माबा न' सिङाव हाबबाथाय गैलाबो। ओंखारनो रोंलाबो।
खामनाय
ओरै साल बागानाव बेरायहैनांगौ बबाफोर साल बागान एसे।
र ब्रा जोंना जोबखासिगोन ना जोंना जोबखासिगोन।
औ माथो साल बिलाइजोंबो माबा बानायोनो बिरि ना मा होनो बेखौ उखुन्दै सोबग्रा।
बिरि बिरि बानायो ब्रा बिरि बानायो थोरसि बानायो खुरै बानायो।
ओमफाय गिसिब बानायो।
गिसिब्बो बानायो मेरला बानायोलै माबा माबि बानायलाबाय। थोरसि ओं थोरसियावथ' साल बिलायनि थोरसियावबो जाफेरनो मोनाखै नों ओरै ओरै सुजाबलायनायखौ?
ओ ओहो जाफेराखै आं
खथ्थ बरिया मोजांथार सान बिलाइनि थोरसि साल बिलाइनि खुरै बेफोराव खथ' बरिया जानो खिसारि जायो जोङो बबेयाव फुजाफ्राव बेयावनो सोरबा सोरबा साल बिलाइनायाव होयोमोन ना गोदो- गोदो बांसिन बायोमोनलै
ए आंहा बेदर गोदाग्रा थांगोनसो साल फिफांनि नांगौमोन मोनसे लायजागौमोनदां?
आंहाबो नांगौ अबाव मोनो?
खान्दा बेयावनो जेनेबा सालबारियावनो मानसिफोर हास'खोनदा गुदियाव मोजांहै हास'नानै मोनो खोमा?
ओइडस बिदिहा ना बिदि हास'जाया हमजालाबायनो।
बै जेनेबा बै बैफोरनिया जेनेबा ओरै खाथि जोंनि खाथिफोरनिया बैनिया बेयाव थांबा मा मोना नामा जानला मोनला? बेबो ओ बै सोरनि जेनेबा बे जेनेबा सोरनि जायो जेनेबा बे जायो?
थो मालिक दंजोबो मालिक दंजोबो।
हा बे बिफांना मालिक दंजोबो?
अ मालिक गैबा बिफांना मालिक गैयाबा ओरैनो जायो
जेनेबा बे हा हाजोनाबो मालिक थायो होनबा?
हाजोनाबो मालिक थाजोबोब्रा हाजोनाबो गाव - गाव मालाय गाव-गाव माबा थाखायो माखासे गभमेन्टनि थायो अबेबा अबेबा गाव गावनो थायो।
ए बिदिसो आरोना ओनफाय दा आबाद मावनो मोनो माखासे हाजोआव?
औ माथो ओरै जों सानजाजों थांलाय सानजाजों थांबा बे खैला जावग्राया
औ औ
खैला जावग्रा जायगाया बि बिथिं मालाय हाजोआ गावबा गाव ग ग ग मुङाव मुं खालाम खानायसो। गाव -गावनि जेरै माने जोंना जेरै नैबे हायेन ओनसोलाव जोंहाबो गावबा गाव हा दंना थिग बैसिनि हाया हाजोयानोब्रा।
उम उम उम माने जि हाजोआ बारा गोजौ जानांयालै एसे गाहाय गाहाय जानांगौ होमबानो बै ओमफाय अन्थाइ बारा थानाङा। आंबो बिराद मोजां जायो मावनो ओरै। लारि लारि लालि दसेयाव नायलाय नों आलि खोनाया मायदि जायोआ हिबि नुखायो मोज्जां नुयो आरो।
औ मोजां जायोब्रा मादै बिसोरना मादै गोजौआव ओ मेसें बोथोराव हाग्रा सावबा। हाग्रा सावबा बै माबायानो हासार जाखायो ओमफ्राय अखाजों ओरै गाहायाव सुस्रबोजोबो मालाय। जाजोबो? ओमफ्राय बरिया जानोसै बिदिनो उम।
उम। थांनांगोन मालाबाअ बनबो खनै नांगौलै बन गोरान गोरान दं खोमा मोनबोयो
देरबायना निम बिफाङाबो देरबाय। आ मेचिनाबो जाहां जाहां मोनलै मेचिनाबो जासिगोनसो दां। जाबाथाय दाहाय लायसै हा हाग्रा हाग्राया उम।
ए उम माखासे नैबे दिरजाखाबाय लै माबाय जोलुर लायनायाव दिरजायो खना खनायाव। माबा माबि थायोना। जम बुस्थु थायो ओंखायनो गिनांगौ आरो दा बोथोराबो मोजां नङाना दा।
बै जिरायग्रा मोननैया बे जिराग्रा मोनैया दाख्लै बायनाया
औ
बेखौ बखनांसिगोनलै बुखुनांसिगोन बन जादो
अ अ बन जानोसै
ओ बन जनजादो
ओमफाय मैया मैया मैया नोंसोर मा मा मोनजाबोखो दे गावसोरल' जाबाय जोंनोबो खमसे खम हरदोंमोन एसेसो
आं आं मिथियालोय आंहा खस्थ' मस्थ'सो मोनजादों
ओमफाय नोंस्रा मा मा मोनजा मारखो
जों ओंखाम मोनजायाखै रुथिसो
ए एया ओमफ्राय माबा बुसथु
दाव बेदर
ए ओमफ्राय माबाबो नामा लोंनायफोरबो मोनदों नामा पलियफोरबो
फलिय गैयालै
ए
जौआ जौ गैया
ए आं बेखौनो बुंनो सानदों
बिराद मानसिफोर दंमोन दस्रा मानसिफोर दंमोन गुबुन
ए सासेयाव बेसिबां बेसिबां जाखो बाजौ जायाखै सासेयाव बाजौ
सासेयाव बाजौ जायालै मालाफ सासेयाव बाजौ जाला बायनांगौ
नैजौ थामजौ
जागोनदां बिदिनो
उम
जायखिजाया माबादो नोंसोर दायो बिबाव खेबसे जोंनो जाहोमारासै आरो हा
जाहोमारला आरो होननांसिगोन
ओ जाहोमारला आरो होनाय बुजिनायाव थांलाय बेदरलाय होनसै
मोजां खिन्थादो दे
गावस्रा खेबसेनो सेरसे बिहरबाय मैया
जायोबा गाव गाव हरबानोथ' जायोना जायखिया
साथाम साथामजों सेरसे बिहरबाय गावस्रा खेबसेनो दा बिल'ब्रा नैजौ रांफोरनिल' नैजौ रांनि बेदर जाहोदोब्रा लन साथामजोंलाय थोखायो नोसिनो
उम उम उम ओमफाय नोंना मा जोलुर जोनानै नोंथ' मा माबा बडिफ्रा ओंखाराखै नामा माबाफ्रा मोदोमा एसे सिक्स माबा
ओंखारालोय आंना दथा माबाया थाखो थाखो हाजोआ जायाखै
ए देब्रा एसे फेसेमथारदों मोजांहाय एसे खारनांगौलै माबानानै जोखांनानै
जोखांनानै जोनायावनो खारखायोना
एसे माबा होदो गोजौ गाहाय मोदोमखौ एसे लुज खालामदो गोलोमदै गहोदो। उम
दा माबानोसैलै ओंखाम उखैबायबोलै जानो।
हाब आहाबो ओंखाम जायाखै जायाखै बायदि मोनदों जाना फैदोंबाबो दहाय आं जागोन जायाखैमोनलाय सानबावो नों दसै फैनायाव। बेै जादों आङो दखानाव थांदोंमोन ना बे बेरांगआव दासो मैगंबो हैना फैदोंमोन आं। फाय थांबायबो लाजोबबायबो फैफिनबायबो आं।
उम
थांनायावनो लाजोबखाबाय आंना-आनारस लांदोंमोन आदथा लांदोंमोन ओमफ्राय थाइजौ लादोंमोन।
फानदों।
औ फानहैदोंमोन।
फानहैगोन नोङो मारिहैगोन
जोंनि बिमा माबादोंब्रा थांफादों ओमफ्राय गैला होबोजोबाय डाइरेक्ट फैसिननानै न'आवनो बेखौ दोननानै ओरै फैफिनबाय आं।
अबेयाव बै गोजानाव बाजार गिदिराव।
औ बैयाव माबायाव
सोनाबहा।
जों थांबाय थाग्राया जों खाथिनिया सोनाबनां
ए नोसिनि खाथियावसो।
जों खाथि दङ रा बेनो खाना। जोंनालाय अबावथो बाजार माबा मोजां माबा दंबावो दखान।
रबिबाराव जाग्राया
औ बेयावनो।
ए
है बेनान दाना बिदि जालालै रबिबारजों जेबो खोथा गैला ओ जायै जायै। बांसिन दा एसे बांसिन जायो आरो।
रबिबार जाग्रायालाय बै खाथिनिया नोंसोरनि खाथिनिखौ होनदों नोंसिनि गामि खाथिनिखौ होनदों नामा?
बिना ओं बा बैयाव नङा बैयाव दहाय आं थांनाया होननाया बे आलदा।
ए आंलाय ओ गिदिरखौ सानदों सो-सोनाबनि गिदिरखौ सानदों। उम
माबा होबाय थाय ओ थामजि रां होबाय मोनसेयाव आनार'सखौ।
उम मोनसे आव थामजि रैमालि फिथाइ होनदों नामा रैमालि।
ओ रैमालि होनो ओमफाय ओमफाय थाइजौखौ मा होनो थाइजौआनो होनोना?
थाइजौखौ थाइजौआनो होनो।
उम
थायइजौआनथ'
ओमफ्राय
ओ रैमालि फिथाइ फुरैमालि।
लि जोंहा लेवारखौ खारहोनांगौमोनलै मारै खारहोयोथाय?
लिवखारनाया हाग्रायाव ओंखारो लिवारा।
इव ओमफ्राय माबा सारनांगौलै माबा बुस्तुफोर दं खोमा दां मुलिफोर मोनो खोमा मानिबा बिनिखौ।
मोना लेवारनि मुलि मोना।
उम।
दे फैदो थांसै।
दे थांसै उम।
उम। थांना।